औ औ
खोनादों दा नोंथां
खोनादों खोनादों नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ
आङो दा नै जिरायनानै दङ आरामनो पांखाजायाव
औ आङो नोंथांजों दसे सम मोनोब्ला बर'फोरनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनानै रायज्लायनो हागोन नामा
औ हागोन
औ बिदिब्ला बर'फोराथ' गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावो बे गोबां रोखोमनि आबाद मावनायाव जोंहा मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ मेसेंनि आबाद मावनाय आरो दैज्लांनि आबाद मावनाय बिदि रोखोमै मावो नंगौना नोंथां बिदिब्ला बर'फोरा मा मा मेसें बोथोरावहाय मा मा मैगं थाइगंनि आबाद मावो माबायदि मावो आरो बेफोरखौ माबायदि माबायदि जायो बेफोरखौ एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथाङा
हायो हायो उ मेसें बोथोर होनबा जोङो नभेम्बर दाननिफ्राय मार्चसिम लानो हायो जेरै मेसें बोथोराव जोङो लाइ लाफा मुला गाजर बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरखौ जों आबाद मावनानै जायो बेफोरनि गेजेराव जोङो बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ बायदि बायदि रोखोमै संनाय जायो जेरै लाइखौ अमा बे बेदरजों आरो लाफाखौ लाफाखौ अमाजों जायो जानाया ओमफ्राय मुलाखौ फोराननानै मुला बेदरखौ फोराननानै अनला ओंख्रिजों जों जानाय नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जोङो बायदि बायदि रोखोमै संनानै जाबावनो हायो
औ
आबाद मावनाय होनोबाथ' बेखौ सिगां हाखौ गोदोनि समावथ' सिगां खदाल खदालजोंनो जावग्लिनानै दखर फोनानै जायोमोन नाथाय दानि जुगाव मानसिफोरा रांखान्थि बिथिनि बिथिङाव गोबां जायगा गोबां गोबां मैगं थाइगं बर'नि थाखाय गुवार हायाव आबाद मावनाय जायो बिदिनोसै
औ बिदिब्ला मेसेंनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनायावहाय नोङो दहाय मावलांबाय लाइ लाफा मुला आरो जोगोनार लाव आरो बेफोरबायदिखौहाय मेसें बोथोरावहाय बर'फोरा गायनानै बा फोनानै आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ बर'फोरा गोदोनि दिनावथ' जानो थाखाय आरो माखासेखौ फाननो थाखाय आ बिदि गायनाय जायोमोन नालाय दाबो बर'फोराहाय जानो थाखाय आरो फाननो थाखायबो मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय बांसिनानो दायो बा आथिखालाव बर'फोरा मैगं थाइगंफोरखौ न'आव जानायनिख्रुइ फाननो थाखाय बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां
औ औ
आ जोङो मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दैज्लां बोथोरनि बायदिसिना गायनायखौबो नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव जाग्रा मैगं थाइगं नोंथाङा दैज्लां बोथोराव बर'फोराहाय माबायदि मैगं थाइगंफोरखौ गायो बा फैयो आरो मा मा मैगं थाइगं गायो आरो बेफोरखौ बर'फोरा जानो थाखायल' गायोना फानदाखौबो गायो आरो माबायदि गायोब्ला माबायदि गायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन नामा एसे
दैज्लां बोथोराव बर'फ्रा मैथा मैथा मैथा गायो मैथा बांगाल थारुन गायो लेसि भन्दि आरो र र' मा मा दंबावोमोनथाय बावलांबाय
औ दैज्लां बोथोराव खुमब्राखौबो गायोमोन नामाथाय
खुमब्रा ओ बिदिनो खुमब्रा एं खांखिलर केरला
औ
बेफोरनो गाहा होनजायो बेफोरखौ मावनाय आदबा बेफोरखौ मावनाय आबादआथ गोजां बोथोर आबाद मावनायजों एखे होननानै बुंजायो
औ
बेफोर मैगंखौ बे मैथा ओंख्रिखौ दे बुंदो
हमनानै दा नों मैथाखौ होननानै बुंदों मै मैथाखौ जेनेबा हमनानै ला मैथाखौ फोनाय जायो मानि ओमफ्रायो खुमब्राफोर गायनायनि आदबाथ' हमनानै ला खुमब्रा खौहाय सिगाङाव बिदिनो जावायनाय जाग्रोयो नंगौना नोंथां
जावैनाय जावैनाय जायाबो खेबसेनो जावैनायखौनो होनजागोन होनजानाया जेनेबा सोरबा सोरबा न'आव लाबोनानै बेगरखौ बाहेरायाव गारना दोननायाबो रज'यो
अ माने नोंसोरनिथिंजाय खुमब्राखौहाय जावायनानै लागोनाय जागोन ना जाया आं मिथिया नाथाय जोंनिथिंजाय नोंथां खुमब्राखौ जावैनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय बे खुमब्राया फुलिया रज'बाथाय बेखौहाय गायस्लायनानै बेखौ आरो एसे बेन्दों बायदिसिना एसे ओंखारनानै देरबाथाय बेखौ बैसां होनानै बैसांआवहाइ फिथाइ थायहोनाय जायो नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ
आरो बेबायदिनो हम नै ला मैथाफोरखौथ' नोंथाङा बुंबाय दैज्लां बोथोरावहाय ओ बर'फोरा जा जानो थाखाय माबा गायो बा फोयो आरो बेखौबो हमनानै ला नों फैयोब्लाबो खायसे खायसे रोजाद्राय जायोबा बेखौ फुनानैबो फानो आरो सोरबा सोरबा बेखौ गायस्लायनायबो नुनो मोनो आरो बेखौ माजों बांसिन जायो खोन्थाहरनो हागोन ना नोंथाङा
बांसिन जायो
औ माजों माजों बांसिन जायो
अ मैथा ओंख्रिखौ बर'फ्रा बांसिन जानाया जाबाय नाथुरजों जायो ना गोरलै गोरलै बालाबोथिया फिथिख्रि बेफोर होन जायो आरो मैथा ओंख्रिजों दालि जानो जोबोद गोथाव जायो
आरो
आरो अमाजोंबो जानानै जों नुनो मोनो
अमा बेदरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो ना नोंथां
जाबाय जाबाय आथिखालावथ' जों नुनो मोनो आथिखालावथ' जों नुनो मोनो गोजां बोथोर मेसें बोथोरा दैज्लां बोथोरनि मैगं गासिबो समावनो जों दोरोङारि हिसाबै नङाब्लाबो टेक्न'ल'जिजों बर'नानै हाथाय बाजाराव फाननायखौ जों नुनो मोनो
औ बिदिब्ला नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनि बिदिब्ला बे सबायबिमा जोंनिथिथ' सबायबिमाखौ सबाइ गोलावबो होनो आरो बै सबाइ गोसोमखौहाय जायखौ हानि सबाइ होनना बुंनाय जायो बेफोरखौ माबे समाव मावो माबे सम बोथोराव मावनाय जायो आरो मथरखौहाय माब्ला समावहाय बर'फोरा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा
बे सबाय गोसोम एबा हानि हानि सबाइखौ बर'फ्रा दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो जेनेबा हमनानै लादो दाथ' जेठ आसार ना जे ज आसार मास बिदिनो जेठ औ
औ
सावन मासफोराव फोनाय जायो सबाइखौ हानि सबाइखौ आरो बै सबाय बिमा होनाय र' ओइ बोथोरखौ गैया होनजायो हा बोथोर दबाबो दैज्लां बोथोराव बांसिन मावनाय जायो बेखौ
औ
हरफ्राथ' मेसें मेसें बोथोरावनो बांसिन मावनाय जायो दालिफोराबो मेसेंयावनो बांसिन मावनाय जायो
माइ हाखांनानै उ माइ हाखांनायनि उनाव
औ आरो नोंथाङा जोङोथ' हमनानै ला नोंथां आं बुंलांबाय मेसें बोथोरनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय आरो दैज्लांनि आबाद मावनाय हमनानै ला नोङो बर'फोरा मुलाफोरखौबो गोबां फैयो आरो बे मुलाफोरखौथ' फोनानै जाखांनायनि उनाव माखासेखौहाय बर'फ्रा ओ उनाव जानो थाखायबो ओ दोनथुमनायखौ नुनो मोनो ओ बेफोर दोन दुथुनायनि सोमोनदै माबाय बर'फोरा मुलाफोरखौ दोनथुमो उनाव जानो थाखाय बेखौ एसे फोरमायहरनो हाग गोन नामा आरो हमनानै ला दैज्लां बोथोरनि मैगं गायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा थालांबाय मोनसे बे जाहैबाय फाथो फोनाय बेफोरखौहाय उनाव जानो थाखायबो दोन्थुमनाय जायो बर'फोरा बेफोरखौ माबायदि दोनथुमनाय जायो फाथोखौ आरो मुलाखौ नोंथाङा एसे खोनथानो हागोन नामा?
फाथोखौथ' सिगां फाथोखौ जोङो बिलाइखौ खानानै फोराननानै दोनो आरो मोजाङै रानहोनानै बेखौ गोबाव समहालागै जानो हायो आरो बे फाथो ओंख्रिखौ र' फाथो नङा फाथो होनामोन ना बेखौ ना फाथो होनोमोनथाय
आरो मुलाखौ अ नारजि ओं फोरान फाथोखौ फोराननानै नारजि ओंख्रि जानो नारजिखौ अमा बेदर आरो अमा मेजेमजों बांसिन जायो आरो नारजि नारजि ओंख्रियाव खारदै होयो आरो मुलाखौ फोराननानै जायो मुला बेदरखौ मोजाङै रानहोनानै अनला ओंख्रिजों जायो
बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समा बांद्रायबाय जा बांद्रायबाय नामा
औ गोजोनथों जागोन दे